अ नोंथाङा आंनि रायलायनायखौ खोनाद दोंना
औ खोनाबाय दे
औ अ नोंथाङा मा खा खालामगासिनो दं?
आङो दा जिरायनानै दङ आरोना दसे सम।
अ
औ
नोंथां ओ आं कल हरनायनि जाहोना जाबाय ओह जों ओ मा मा बाथोन जानानै मोजां मोनोबा जों मा मा बाथोन बानाय जायो
औ
ओ नोंथाङा बेनि बागै बुंनो हा हागोन नामा?
औ आं आंथ' बाथोनखौ दा दैज्लां बोथोर जाबाय नालाय दाथ' जोंनिया दैज्लां बोथोराव बे खान्थालदि जों जायोना
औ
मिथिगौ दा बे खान्थालखौ दैज्लां बोथोरावदि जायो बे खान्थालखौ माने बे खान्थाल खौ रायोब्ला बेखौ दानना जाखांनानैदि बे बेगर ओंखारोना बे बेगरखौ ओ बे हांगार माने रोहो रोहो अरखियाव सावनानै बाथोन देनानै जायो आरोना नोंथाङा एसे ओ बाहेरा आवाज खोनादों एसे साइडआव था
अ नोंथां जागोन दे
औ खोनाबाय दा
औ नोंथां खोनाबाय
औ माने बे दैज्लां बोथोरनि बे खान्थाला बेखौदि जों दाननानै जायोना बे जानानै बे बेगरदि ओंखारो बे बेगरखौ अरखि रोहो रोहोआव सावनानै माने बाथो होनजायो आरोना ओ बानलुखौबो साव बाय बेनिफ्राय बे सामब्राम गुफुरा सामब्राम गुफुरखौबो सावबाय आरो रो बे सामब्राम गोजाया बेखौबो सावबाय ओमफ्राय हाइ जें इसे होफादेरनानै बेखौ देनानै जायो आरोना। आरो बिनि अनगायैबो जोङो ओ एवना नानैबो जाजायो बेखौ एवनानैबो बाथोन देयो आरो ना सारायफोराव गोरानै एवनानै बाथोन देयो। बिनि अनगायैथ' जों दा आरो दैज्लां बोथ थोन नै दा दुब्लियावदि ओ जेखाइजों गुरोबा बे ना मावा फिथिख्रि ना सें गोरि बेफोरखौ मोनो ना। औ बेफोरखौ माने ओ गुरनानै मोनोबाथाय एवनानै बाथोन देनानै जानो जोबोद मोजां मोनो आरोना। उम बेनिफ्राय आरो बिनि अनगायैबो जों बाथोनफोर होनबा फुदिना ओ बेबायदिनो दुन्दिया, आलौ ओमफ्राय बानो ओ गांजेमा बेफोरबायदिखौ बाथोन देनानै जानो मोजां मोनो आरो लोगोसे आ रो बाहेरा होनबाथाय बै दख दखान गलाफोराव बायनानै मोननाय बुट बुटखौ मिथिगो ना? बुट आरो बे मटर औ बेफोर बुट मथरफोर खौ माने सोमनानै जेब्ला बियो रुयोना रुइबाथाय बेखौ माने मो थबसियाव देनानै जायो आरोना। ओ बे थबसिनि अनगायैबो बो जों बे दा आथिखालावदि दा गोदान मुगायाव बे ग्रेइन्डार ओंखारबायना। बे ग्रेनडारखौ माने ग्रेन्डाराव उननानै जोङो बेखौ आलौ सामब्राम गोजा, गुफ गुरहायजों नों जि जिखौ मोजां मोनो फुदिना दुन्दिया बेफोरबायदिखौ जोङो होफानानै मिक्सियाव माने ओ उन्नानै जायो आरो ना जोबोद गोथाव मोनो।
औ नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलखिजाय बेफोरबायदि ओ बाथोन जानो ओ जाजानाय मोनसे मोजां बुस्थुफोर दं नामा जायखौ नोङो जानानै मोजां मोनो।
अ दाथ' ओ दैज्लां बोथोर फैबाय नालाय खान्थालनि बाथोन। बा ओ जोगोनारनि बेगरि बाथोन। बा ना बाथोन आरो बुंनाय बायद दि ओ दुन्दियाथ' ओंखारखायो दाबायदियाव। फुदिना। आरो गंगार दुन्दियानि बाथोन बुंनो थाङोब्ला दा ओ ना बाथोन ना बाथोनखौ जों माबायदि बानायो होनोब्ला ओ खायसे खायसेया नाखौ जोङो ओ बाजारनिफ्राय बायनानै लाबो बा जोङो ओ खायसे खायस सेया ओ नाफोरखौ दाथ' दैलां बोथोर ओ ना गुरनानैबा बाथोन जायो। ओ बाथोनखौ माबायदि जायो होनो ब्ला ओ जों बाथोनखौ ओ फार्स्टआव ना गोथां बा गोरानखौ जों सोरबा ना गोरान बा गोथांखौ सावो बा एवो एवो माबोरै एवो होनोब्ला ओ थाव थाव होनांगोन आरो संख्रि हालदि बियो माने मेनथार आरो बाथोननि थाखाय ओ आरो खायसे खायस सेया माने हालदैजों ना बाथोन जायो। आरो दुन्दिया आरो ओ ना बाथोन नाखौ होनानै दों बाथोन देयोब्ला जों बिराद मोजां मोनो आरो जानो। बा ओ जोङो बुंनो थांनो बायदिब्ला ओ फुदिनानि बाथोन फुदिनानि बाथोनाथ' ओरै बायदि गोथाव मोदोमखायो बयबोथ' मिथिखायो फु दिनानि बाथोना माबायदि जायो। बा जोङो मायसुन्द्रिनि बा थोन ओ आथिखालाव थ' माने ओ सब हारियानो माने बाथोनखौ बाहायनानै जायो आरो। जेरै ना बाथोन, ओ मायसुन्द्रि बाथोन, ओ जोगोनार बेगरनि बाथोन, खान्थाल बाथोन बा आरो खांख्राइ बाथोन, गांजेमा बाथोन, दा दा दैज्लां बोथोरावथ' बहुद मेनथार ओ सेंखावरि बाथोन आरो खान्थाल बाथोन बा ओ गांजेमा बाथोन। बेथ' बिराद मेन दा दैज्लां बोथोराव। जानानै जों जि बायदि माने ओंखामानो खुवाब जेलायलायो आरो बाथोन मोनबाथाय।
औ।
आरो बायदि बायदि रोखोमनि बाथोन थायो जेरै बुथ नि बाथोन जायो सोरबा बा मथरनि बाथोन बा बायदि बायदि हमना ला ओ नाफाम नाफामखौ माबायदि बाहायोबा नाफामाबो मोनसे बाथोन बा नाफाम बाथोनजों बांसिन मानसिफोरा जों बर'फोराल' नाफामखौ जाया माने गुबुन हारिफोराबो गावबागाव हारि ट्रेडिसनेल हिसाबै नाफामखौ बानायना जायो आरो। माने नाफाम बानहैनाय थाइायबाबो बेले बेलेग सेलनि नाफाम बानायनो हायो। हायो आरो। बिसोरबो माने मेन मेनाथ' जाबाय ना। नानिफ्रायसो नाफाम जायो नालाय माबायदि नाफाम बानायो होनोब्ला नाफामखौ गोथां नानिफ्राय जों फोराननानै बेखौ जुदि मोजाङै रानोब्ला जों बेखौ थास' बा थास' बा बासरजों थास' फास'रखौ हाना लाबनानै जों थास' खौ जों सान्दुुंआव फोरानस्रोनानै बा जों बेखौ फोराननो जों बिखौ ओ माने ओ दुनानै नायाबो मोजां रानोब्ला ओ बिखौ जोङो देसि थिगोन आरो बा देनानै जोङो बेखौ से मान बा नैमान बा थाममान बयामावसोननानै दोननानै जों बेखौ नाफामि हिसाबै जों जायो आरो
औ औ दा बेफोरनि अनगायै नोंथांमोननि थिंजाय ओरैबायदि मोनसे बाथोन जायोना जाया जाय खौ जोंनिखि जायो माने बो दा दैज्लांङाव मोननाय बे ना मावा फिथिख्रि ना सें गोरि बो थिया बेफोरखौ आरोना बेफोरखौ जोंनि ओनसोल बिथिंजाय मा खालामो मोनसे ओ हालदै बिलाइ हालदै बिलाइदि दंना बे गुवार गुवार बेवहाय माने बोन नानै सामब्राम गोजा गुफुर बानलु नों जि होयो फुदिना दुन्दिया बेफोरबायदि होनानै थाव इसे होनानै बेखौ बोनो आरोना बोनो बे हालदैनि बिलाइयाव बोनो बे हालदैनि बिलायाव बोननानै बे अरखि रोहो रोहो जायोना ओंखाम ओंख्रि संखांबादि अरखिया बन थ बननि अरखिया जोबोद रोहो रोहो जायोना बे रोहो रोहो अरखियाव माने बिखौ खौ फबनानै दोनो आरो मोजांहायफबनानै दोनो बेंखौ फबनानै माने बेलथायनानै होयो आरोना दसे दसे सम दोननानै बेलथायनानै होयो आरो अब्ला नाथाय बियो माने मोनगोन आरोना बियो बबे अर खिजोंनो बे अरखिजों मोनोब्लाथाय बेखौ बोखारनानै माने बेखौ मा होनो मोथिगौना ना मेनाय होनना बुंनो ना मेनाय बाथोन। बेखौ बोखारनानै माने बाथोन सिफ्ले देनानै जायो आरो नोंथाङा जाफेर जाफेरदोंना जाफेराखै बेफोरबायदि बाथोन लाइजौ लाइआव बा बे थालिर बिलाइफोराव बोन नानै अरखियावदि सावनानै बिखौ बाथोन जायोना बेफोर बेरफोरबायदिनि बायथोनखौ नुनो नोंथाङा मोनजाफेरदोंना फेराखै जोबोद मोदोमलायो आरोना। गोथावनो।
आंथ दिनैसिमफेरनाय जायाखै नाथाय आं बानायनायफोरखौ नुनो मोनदों। ओ नाथाय आंङो माने टेस्ट खालामनाय जाफेराखै आरो जाफेरनाय जायाखै। माबायदि गोथाव जायो बेनि टेस्टखौ आङो। जाफेरनाय जायाखै आरो थांनो बायदिबा दाथ' माने जों दैज्लां बोथोर होनोब्ला माने ओरैबायदि मैगं थाइगं जानाय लोंनाय गासैनिफ्रायबो। जों माने मोननाय जायो बेलेग मेसेंबो बोथोरावथ' इमानखिनि बिदि नाफोरबो इमानखि एभेलेबल जाया। जुदि सेंखावरि बा गांजेमा बिसोरनि बाथोनथ' जिबायदि मोदोमनाय बा गोथाव जायोना। ओ बिनि बिनि माबाखौ खौ जोङो मेसें बोथोराव बारा मोननो नागिरा माने मोन बाबो गोबां खम बिबाङै मोननो हायो आरो जों। ओ बुंनो थाङोब्ला बाथोन होनोब्ला जोङो बायदि रोखोमनि ओ बिलाइ बा ओ बिफां बिलाइफोरनिफ्रायबो जों बाथोन जायो। गुबुन बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि बिफां दं आरो जों बे बिफांनिफ्रायनो जोङो बायदि रोखोमनि बाथोनबो मोनजायो आरोना। ओ बुंनाय बायदि दि जायो नोंथां ओ दिनैथ' जों बाथोननि गोबां खोथा सावरायबाय आरो बुंबाय ब बाथोना माबायदि बाथोनखौ जोङो माबायदि बि बानायो। दायो बिनिथ' जों गोबां खोथा सावरायबाय आरो नोंथां नोंथाङा मा बुंनो सानो जुनार ओ समाबो जा
औ औ।
नों नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। नोंथाङा आंजों गोबां समनि थाखाय। रायलायनायनि थाखाय। बि नोंथांनिसिम गोजोननाय बावबाय नोंथाङा मा बुंनो सानो।
ज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना।
औ जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ।